हेल' हेल'? हेल'।
खोनादों
हेल'। खोनादोंना नोंथाङा।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। औ आङो ओ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो बैसागो फोरबोनि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां।
औ।
औ सावरायजागोन ना बिदिब्ला नोंथां औ। औ बिदिब्ला आङो जोंनि मोसौ बैसागो ओ बैसागो फोरबो नालाय। जों बैसागु फोरबोनि गिबि फोरबो बैसागु मोस मोसौ बैसागुखौ आङो नोंथांनि नोंथांनि सेराव एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै।
औ।
औ बिदिब्ला आं फोरमायलांनोसै दा जोङो जोंनि दोरोङारि बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जों बर' सुबुं फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालि दङ जोंहा बैसागुखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
खोनादों ना नोंथाङा।
औ खोनादों खोनादों।
औ। थिग बेबायदिनो जोंहा गिबि सान गिबि सानाव जोंहा मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव नैथि सानाव जोंहा मालिनि बैसागु आरो थामथि ब्रैथि बाथि दथि बेबायदि सानाव जोंहा ओ बायदिसिना जिब जुनार दावमा दाउसा बेफोरबायदिनि बैसागु फालिनाय जायो आरोना नोंथां आरो बेनि उनाव जोबथा सानाव जोंहा न'खरनि आलासि उलासि खुरमा बेबायदिनो ज' आलासि जाहैलायनायनि बैसागु फालियो आरोना जोंहा।
औ।
बेबायदिनो आङो दा जोंनि मोसौ बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै जोङो मोसौ बैसागुखौ माबायदि फालियो होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दोङो ओ जेरै जोङो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै फालिनाय जायो आरोना नों थां मोसौ बैसागुखौ जोंहा सै थो दाननि जोबथा सानाव जोङो मोसौखौ मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो थिग बेबायदिनो मोसौखौ जोङो थुखैनानै थुख खैनाय जायो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ सानसे सिगाङावनो जोङो बायदिसिना मिथिंगायावनो मोननाय फिथाइ सामथाइ बिलाइ जेरै ओ लाव, फान्थाव, हालदै गोथां, ओ खाथ्रि बिलाइ दिग्लि दी बिलाइ बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोयो आरो ना नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना? औ थिग बेबायदिनो बेनि उनाव जोंहा औ बे बुथुमनानै लाखानाय खौ जोङो बेनि अखानायै फुङावनो, सैथो दाननि जोबथा सानखालि जोङो फुङावनो, बेखौ बुथुमखानानै लानो, लाव, फान्थाव, हालदै बेफोरखौ जोङो थुख्रा-थुख्रा, गल-गल हानानै, जोङो, ओ खावसे बाहागोखौ औवानि आरुं जिरनानै, आरुंयाव जोङो माला सु- सुनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
आरो थिग बेबायदिनो जोंहा, खावसे बाहागोखौ जोङो माला सुवा लाबसिनो ओरैनो खिरखाफोराव लानाय जायो आरो लोगोसेनो जोंहा दो-दोख्ला बा, साराय, खान्थानि खिथुनि हांगार बेखौ जोङो हल'नानै थाव गो - थांजों लगायनानै मोसौनियाव जोङो फोथा फोननाय जायो आरोना नोंथां आरो बे फोथाखौ फोनखांनानै जोंहा मोसौ खौ दुब्लियाव लानानै थाङो, दुगैनो ओ थुखैनो बेबायदिनो जोङो दुब- दुब्लि बा दंग'फोर बा, जायखि जाया दैमा-दैसाफोर जोङो थुखैयो आरो आरोना बे लाव, फान्थाव, हालदि, खाथ्रि बिलाइ। बेफोरखौ जोङो फुनै-फुनै थुखैनाय जायो आरो ना‌ आरो बेबायदिनो दिग्लि, -थि बिलाइजों जोङो, बेखौ मोसौखौ बुयै-बुयै थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां।
उ
थिग बेबायदिनो थुखैखांना फैनानै जोंहा लांदां फोथाराव हगारनानै फैयो। बेनि उनाव जोंहा ओ न'आव फैनानै बे ओ माला सुनानै दोननायफोरखौ जोङो ओ उख उखुम मुदाफोराव जोङो थिबनानै दोनो थिग बेबायदिनो जोंहा मोना-मोनायाव जोङो मोसौखौ फोथारनिफ्राय लाबोनानै गलि न'आवहायजोङो खाफैयो जोङो फाग गोदान- फागा गोदानजों बावफैयो आरो ना नोंथां । थिग बेबायदिनो जोंहा मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो ना । थिग नोंथांमोननि ओनसोलाव मोखौ बैसागुखौ माबायदि फालियो नोंथाङा एसे फोर नानै होदो
औ नोंथां बुंनायबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सैथो दाननि सान बे सानखालि मोसौखौबो थुखैनाय जायो। बेबायदिनो नोंथां होनाय बायदिनो लानानै ओ दैसा बा फुख्रि जामफै बेफोराव ओ मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बे सानखालि मोनायाव ओ मोसौखौ गोदान फागाजों खानाय जायो। आरो उखुन्दै होनाय जायो आरो बेनि अखानायै जोङो ओ जों बैसागुखौथ' स्नि सानसिमहालागै फालिनाय खौ‌ जों नुनो मोनो गोदो समनिफ्रायनो ओ जोङो नै थि सानखालि जोङो बांसिनैनो जोङो ओ माखासे, जोंनि बर' हारिनि जा गाननाय-जोमनाय माखासे गोदान मुवाफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो। आरो बै सानखालि जोङो गेदेर उन्दै गासिखौबो मान बावलायनायखौ नुनो मोनो। आरो माखासे जोंनि ओ जा माखासे ओ मुंख्लं बाउनाय बेफोरखौ जोङो माखासे जौ सेरेब होनानै फिथाइ सामथायाइ होनानै बावनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बै सानखालिनो माखासे जोंनि ओ फोरबोफोर फालियो जेरै जोङो माखासे बाथौ दुमनाय माखासे फोरबो फालियो आरो से थारिखखालि आरो नैथि साननि थ' जोङो मिथिखायो गासिबो जोंनि बर'नि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासिबो नै थारिखनिफ्राय मोसानायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोङो बे मोसा नायाव जोङो माखासे बर'निनो दामजुफोर बाहायो जेरै जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा गंग नाथरखा साबस्रि बायदिसिनानि दाम नाय देनाय बेफोरखौ जेरै जों आर'नाइ दख'ना आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोजा गोमो गोथां बेफोरबायदि मोनथाम गामिखौ बांसि ै बाहायखौ नुनो मोनो आरो बैसागो बैसागु होनोब्लाथ' जोङो रंजानाय माखासे खुसियै मिथिंगानि माखासे नुथायाइ सोलायनाय जेरै जोङो अखा हादैनि दैजों जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय गोरलै फिलाय खिलिनाय बिबार बारग्लांनाय फिथाइनि थाइख्रिनाय बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनो आरो माने बैसागु बोथोरब्ला जोबोर उदां आरो ना। माबयाव जोङो गामि गामि थांनानै खुगा मेथाइ खनै खनै बयबो न'खराव नखर न'खर हाबनानै जोङो बैसागो मागिनाय नुनो मोनो आरो आरो बे मागिनायाव जा न'खर जा हरनो गोसो जेरै जोङो मैरंआानो जा माखासे माखासे फैसा माखासे फथाइ सामथाइफोरखौबो हरनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय आरामसे फैनानै स्नि साननि जोबथानि उनाव मोसानाय मो मोसायै मोसाखांनानै उनाव गासिबो जयैनो लावखार ओंखामखौ जानाय नुनो मोनो आरो। गोदोनि सम आरो दानि एसे फारागखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला? गोदोनि समाव बांसिनैनो ज' ज'यैनो रंजानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि समाव जोङो माखासे अडअ' रेकर्डफोर दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो एक्सट्रा एक्सट्रा मोसानायखौ नुनो मोनसै आरो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो दासिमबो खुगा मेथाइफोर रोजाबनानै मोसायो ना अदिअ' रेकर्डफोर दामनानै मोसायो? नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलथिं औ खोनादों नोंथां जोंनि ओनसोलथिं बुंनो थाङोब्ला बायदिसिना जोंनि बर' हारिमुनिनो गावनि आखाइजोंनो बानायनाय दामग्रा देग्रा आगजु बेफोरखौ लानानै जोंहा बांसिन बैसागु मागिनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेबायदिनो जोंनि दानि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै सेंग्रा गथ' बेफोरो जोंहा बे बायदिसिना गोदान मुगानि दिजेब बक्स बायदिसिनाफोरखौ दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ जोंहा थिग बेबायदिनो बेबायदिनो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गिदिर गिदिर सुबुंफोरा जोंहा आगोलनि बायदिनो खाम ज जथा, सेरजा, सिफुं, थरखा बेफोरखौ दामना नैनो जोंहा बैसागु मोसायो आरो ना नोंथां आरो जोंहा बैसागु होनना बुंब्लाथ' बेनि जोंनि बर' सुबुंफोरा बैसागोनि बेसेबा दान मोननै मोनथाम सिगाङावनो जोंहा जौ जौ संना दोनो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
बे जौहा जोंहा जौ गोरान जौ गिसि बेफोरबायदिबो जोंहा संना दोनो आरो ना नोंथां। बे खौ जोङो माइब्रा थानि थिग बेबायदिनो राह होनानै बैसागु बोथोराव ओ बै बैसागु मागिनायफोरनो बा खुरमा बाय बाहागिफोरनो होनो थाखाय जोंहा थिनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां जेब्ला बेबायदिनो गामि गामि ओ बयबो मोसानो ओंखारबोयो अब्ला बे मोसानाय समाव जोंहा बे थिनानै दोननाय जौ गोरान जौ गिसि बेफोरखौ न' सिंनि ओमफ्राय लाबोनानै दिहुननानै होफैयो आरो नोंथां बयनोबो राननानै आरो थिग बेबायदिनो एसे एसे बयबो खुसि रंजायो मोसायो थिग बेबायदिनो थामसा फुरथि खालामलायो आरो ना नोंथां आरो जोंहा बे जौ गोरान जौ गिसिखौ जोङो बे बैसागो मोसाखांनायनि जोबथि सानाव जेब्ला जोङो लावखार ओंखाम जागोन। अब्ला बे सानखालिबो जोङो जोंनि बे जौ गोरान जौ गिसि बेखौ जोङो बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां औ थिग बेबायदिनो ना बेदर बायदिसिनाजों लोगोसे जोंहा बे जौखौबो लाफानाय जायो आरो ना नोंथां औ थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसो लावबो जोंनि बे जौखौ लाफानायखौ नोंथाङा नुनो मोनो ना
औ नंगौ थारैनो लाफायो
औ नंगौ जोंनि बैसागु मोसानायाव गोदो गोदो गोदो-गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय नेम दङ नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागुखौ फालिनाय
औ औ
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो जोंहा बैसागु फोरबो औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि ओ दिनैनि ओ सावरायनाय औ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै
औ औ नोंथां